खोनादों औ नोंथाङा दा ओरैनो मा खालामबाय दङ।
औ आं ओरैनो जिरायनानै दं।
औ औ नोंथाङा दा ओरैनो जिरायनानै दंब्ला आं नोंथांनि सायाव मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
औ औ सावरायजागोन।
जोंनियाथ' दा दैज्लां बोथोर नङा होनबा नोंथां जोङो दैज्लां बोथोर बोोराव मा आबाद मावा मावोब्ला जोंनिया बांसिन मुलाम्फा मोनो। आरो बे आबादखौ जों माबोरै मावनो हायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
ह नोंथां दैज्लां बोथोर बे दैजां बोथोराव ओ बे आबाद एबाुइसाम बोथोरल' नङा नाथाय जोंनि बे आसामनि सुबुंफोरजों लोगोसे जोंनि बर'फोरनि बर'फोर सुबुंजों लोगोसे आसाम आसाम आसामनि गासै सुबुंफोरनिनो बे माइ आबादा गुबै आबाद मानो होनोबा बे माइनि जा आबाद बे माइ आबादनिफ्रायनो जों माइरं आरो माइरंखौ मोनो आरो बे माइरंनिफ्रायनो जोंनि जा गुबै जाग्रा जामुं ओंखामखौ मोनो आरो ा बेनिखायनो जोंनि बे माइ आबादा गुबै आबाद आरोना बे माइ आबादखौ जोङो मावनाय गुबै बोथोरा जाहैबाय दैज्लां बोथोर बे दैज्लां बोथोरजों लोगोसे जों आथिखालाव नुयोदि गोबां सुबुंफोरानो मेसें बोथोर आरिफोराव बे माइ आबादखौ मावनाय जायो आरो ना नाथाय जोंनि गुबै ओ जा माइ आबाद मावनाय बोथोर बे दैज्लां बोथोर बे ओ जोङो दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि माइ आबाद मावनाय जायो जेरै आसु माइ माइब्रा माइ जेरै रनजित एबा जेरै जोसा आरि गोबां रोखोमनि आरोना माइ आबाद मावनाय जायो नाथाय बे माइ आबादखौ मावनो थाखाय जों गिबियावनो जोङो माइज्लि एबा माइनि जा दान बेखौ जों बुथुमग्रोनांगौ बे माइज्लि एबा माइ माइ जाना माइ बिदांखौ जों माबायस मोनो होनोब्ला जेरै जोङो न'खरनि न'आवनो सिगां बोसोरसे सिगां गायनानै दोननाय जा माइ बेफोरखौनो जोङो माइज्लि नि थाखाय आलादायै दोनखानाय थायो नङाब्ला जोङो जेरै जेरै नारसारि आरो नि जो बायनानै मोन बेनि उनाव जेब्ला जों माइज्लि आरिखौ बुथुम खाङो बुथुमखांनायनि उनाव बे माइज्लिखौ जोङो फाथोनि बस्था जादों बे फाथोनि बस्थाया गिबियावनो सोग्रोयो होनायनि उनाव बे मायदखौ जोङो दैयाव सानसे बा साननैनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो
औ औ
खांनायनि उनाव बेयाव जेब्ला जों बे माइदिखौ सोमो अब्ला जों बेयाव माइज्लि नों जा बस्था बे बस्था सायाव जोङो अन्थाइ एबा जायखि जाया जोङो गन औवानि थखनारियाव जों खानानै दोननाय जायो जाहाथे बे माइजया जाहाथे सायाव दाउ ओ सायाव फैयो गोजावा एबा ओ जाहाथे ज गुबुन जायगाथिं जाहाथे बोहैला ङै रखम जे बेखौ बेफोर बायसा खालामना दोननाय जायो जेब्ला से आरो नै खाननैनि उनाव बे माइलिखौ जोङो बोखांनाय जायो बोखांनानै जोङो जा मायलि बेखौ जोङो मोन से गोरान जायाव जमा खालामनानै एबा बखनानै दोननाय जायो आरो बे बखनायाव जोङो बे माइजलिखौ थास बिलाइ एबा लाइ बिलाइफोरजों खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे बे माइज्लिया बिदुं मोननानै बेयाव जाहाथे गाजा एबा फेंखा अरो बेनि उनाव जेब्ला एग गाजा आरो फेंखा अरो अरखांनायनि उनाव जों गियो गुबै खामानियानो जाहैबाय जोंना बे माइज्लिखौ फोनो थाखाया नांगौ जोंनो दुब्लि फोथार एबा जोंना आथिखालाव गोबां सुबुंफोरानो बे माइज्लि फनायनि थाखाय आलादा फोथार थाखायो एबा बे फोथारखौ जों खोथिया थिलि होननानै बुंनाय जायो आरो ना बे खोथिया सलिखौ जोङो गिबियावनो एवग्रोनानै लायो जेरै जोङो दानि जुगाव गोदो गोदाय जों गोलजों एवोमोन नाथाय दानि जुगाव आथिखालाव ट्रेक्टर आरि ओंखारनाय जाहा ओंखारबाय जाहा बे जों ट्रेक्टर आरिजोंनो एवनाय जायो बे ओ बे हाखौ जों मानि एवो होनोब्ला जाहाथे जेब्ला बे खोथियाखौ फोयो बेयाव जाहाथे जेबो उसुबिदा जाया बे रखम बे जेरै थानाय हाग्रा बंग्रा आरिफोरखौ जाहाथे हाग्रा बंग्रा आरिफोरखौ गैया खालामनो एबा बे जाहाथे उनाव जा माइज्लि बे बेखौ जाहाथे जेबो खहा खालामै बायसा जों गिबियावनो हाखौ मोजाङै साफा खालामग्रोनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोङो बेयाव फोराव दै होनानै बेखौ जोङो फोमोननाय जायो आरोना एबा गुरै खालामनाय जायो बिनि उनाव जेब्ला हाया गुरै जायो जों जा माइलि गाजाखांनाय दोननाय दोननाय दोननाय बेखौ जोङो बेयाव गारनानै होयो एबा फोनानै होयो आरोना
औ औ
फोखांनायनि उनावनो जोङो जोंना बे माइज्लि एबा माइज्लि फोनायखौ जों खोथिया बुङो बे खोथियाखौ जोङो गायनो थाखाय गुबुन फारसे जाय मा ओ गायग्रा हाखौ जोङो गिबियावनो मोजाङै एवग्रोयो जेरै जों गिबि एवनायखौ जेरै औ गिबि एवनायखौ जों जेरै औ खामानि होनना बुङो। आरो नैथि ओ बेफोरबाय सानो आरो थाम वनायखौ जोङो फोमोननाय बुङो आरोना बे फोमोननायनि उनाव नोसो जा माइ ओ खो खथिया बेखौ जोङो मोजाङै फुनानै फुखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गायनो थाखाय जेब्ला जों फोथारखौ फोमोनोब्ला बेयाव गायनो थाखाय जोङो गामिनि आइजो एबा न'खरनि आइजोफोरा लोगो नांनानै बे दुब्लि बोथोराव माइखौ गायनो लाजोबो आरो ना।
औ औ
औ आरो लोगोसेनो जेब्ला बे माइखौ गायखो गुबै जेब्ला जोंनि माइफोर दुब्लिफोर फोारा जाङो अब्ला गायनाय माइखौ जोङो जेब्ला माइ गायो अब्ला बिदिनो हाल जां ख्रा होननानै बुंनाय जायो आरोना। बेनि उनाव जोङो बे माइ खौ गायखांनायनि उनाव बेयाव जों गोबां जोथोन लाखिनो गोनां जायो। जेरै दैनि जोथोन एबा हासार आरि सारनो थाखाय मानो होनोबा दैनि जोथोनखौ जों लाखिनो गोनां जायो मानो होनोबा आथिखालाव अखा हानायनि बिबाङा गोबां खम जाबोगासिनो दं जायनि जाहोनाव दै मोना जाय दै गैनि जाहोनाव बे दुब्लिफोरा ओ रान ख्रब एबा खरां जानानै माइ देरनायाव गोबां खहा खालामो। बेनि थाखायनो जोङो दैखौ जोथोन लाखिनो गोनां जायो जेब्ला जों दैखौ जोथोन लाखिखाङो। अब्ला आरो जोङो बे माइ फोथारफोराव जों गोबां हाग्रा बंग्रा आरओि रज'नाय नुनो मोनो आरो ना। जाय हाग्रा बबाया जोंनि बे माइ जा बेखौ देरनायाव गोबां होबथायो। मानो होनोबा बेनि हाग्रा बंग्रानि जा रोदा बेयो माइनि जों दाखौ सुख्राबनानै सुख्रेमना लानानै माइ जु देरबोनायाव गोबां थायो। बेनि थाखायनो जों बे हाग्राखौ फुनो गोनां जायो। जेरै न' हरनिनो गासैबो सुबुंफोरा लोगो नांनानै बे हाग्राफोरखौ जों खुंनायखौबो नुनो मोनो।
औ औ
बिनो माइया जौनानै जौनायनि एबा देरनायनि थाखाय जों बेयाव गोबां रोखोमनि रायारि हासार नङाबा जों न'आवनो बानायायनाय गोबोर हासार एबा फेसेव हासार आरिखौ जोङो बेयाव होनाय जायो आरोना। लोगोसेनो जेब्ला जों बे माइफोरा मोजाङै मोजाङै देरलाङो अब्ला जों बे माइआ नैबा थाम बा ब्रै दाननि उनाव बे माइआ जोंना ओ बिबार बारनानै ओ मोनो आरो ना फिथाइ सायनानै जेब्ला बे माइआ मोनो मोननायाव जोङो बेखौ गामिनि हौवाफोरा थांनानै बे माइखौ मुथि सरो हानानै मुथि सरो मुथि सरनायनि उनाव बेखौ स दसे समनि थाखाय एबा सानसे एबा साननैनि थाखाय जों बे मुथिखौ गोरान जानो थाखाय दुब्लि फोथाराव दोन थायो दुब्लि फोथाराव फोखांनाय उनाव बेखौ जोङो बे जामु थि बेखौ जोङो दांग्रि खानानै न'आव लानानै फैयो आरो दा बे दागै खौ जोङो जेरै गोदो गोदाय आबै आबौमोना मोसौजोंनो नायोमोन। नाथाय ट्रेक्टर आरो मेसिनारि बेस गारि ओंखारनायनि ओंखारबाय जों जेला जों बेफोरजोंनो बे माइखौ मारा लानाय जायो आरो ना? ओ जेब्ला बे माइखौ मारा नाखाङो अब्ला जोङो ओ जोंनि जा माइ बे माइ फिथाइ बे माइ फिथाइखौ जोङो ओ ओ जेरै दुलि एबा बाख्रिआरिफोराव सोनानै दोननाय जायो आरोना ओ नोंथाङा ओ आबादफोरनि बागै मायबाफोर
औ औ ओ जोंनियाथ' आं नोंथांनो दा मेसें बोथोराव माबोरै मा आबाद मावनाय जायो जायो बेफोरनि सायाव एसे फोरमायना होनि जोंनियाथ' दैज्लां बोथोर थांनाय लोगो लोगोनो मेस मसें बोथोरा सौफैयो नङा होनोमब्ला नोंथां ओ जों मेसें बोथोराव गोबां बायदि रोखोमनि आबाद मावनो हायो जेरै बेसर ओ बेसर फालौ ओ मटर आलु गोबां बायदि रोखोमनि आबाद दङ बेफोरखौ जों मावनो हायो जोङो ओ आलु आबादफोरखौ माबोरै मावो बेफोरनि सायाव नोंथांनो आं एसे फोरमायना होनि जों आलु आ जि गि ओ जों आलुखौ गायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो आलु बिदान ओ बेखौ जोंनो नांग्रोगोन बेखौ जोङो ओ खाथि खालानि दखान एबा हाथायफोरनिफ्राय लाबो बोनो हायो ओ जों आलु गायनो थाखाय मोनसे ओ हा फोथाराव मोनसे मोजां बलासि सिरा नायनानै लानांगोन जाहाथे बा ओ जोंनिया आलुआ बालासिरा हायाव एसे मोजाङै ओ जाय मोजां जायो ओ बे ओ बे बालासिरा हाखौ नायना लाखांनायनि उनाव जों बेवहाय ओ ट्रेक्टरजों हाल ओ मोजां गुन्दै जाजासे हालेवनानै लानाय जायो बेनि उनाव जोङो बेवहाय
औ
बे हालेवखांनाय हायाव जोङो लारि ला लारि लारियै गोथौ गोथौ खालामलांनाय जायो आरो जों बे लारि लारि गोथौ खालामलांनायाव जोङो बे आलु बिदानखौ फबनानै होनाय जायो मोजाङै ओ बेनि उनाव जोंनिया बे ओ ओ बेव फाय जोङो नारा जिगाबफोरखौ साबनाबो जाबना होनाय जायो खायफाबो खायफाया जाबो नाथाय खायफाया जाबाबो ओ जोंनिया बे नारा एबा जिगाबखौ जाबना होयोब्ला जोंनिया आलु बिफाङा ओ एसे गोदोर मोजां जायो आरोना जेब्ला जोंनिया बे आलु आ आलुखौ गायखांनानै आलुनि बिलाइआ ओंखारो अब्ला जों बेवहाय ओ गोबोरखि गोबोरखि हासार खानस्रि हासार बायदि ओ रायनारि हासारबो बाहायनाय जायो जाहाथे जोंनिया बेफोर आलुफोरा ओ रासायनारि मुलि बाहायो जाहाथे जोंनिया बे आलु बिलाइफोराव ओ एम्फौ एनलाफोरा अरनानै बे आलु बिफांखौ ओ जेबो उसुबिदा होआ बेनि थाखाय जो बेफोर मचलिखौ बाहायनाय जायो ओ बेनि उनावनो जोङो बे आलुआ आलुआ आलुखौ मोजां मोजाङै जोथोन लानांगौ बेनि उनाव जोङो बेवहाय आलुखौ गुरनो आखाइायाव लायो जों आलु बुरनो जानाय समखौ बे आल आलु बुरो जानाय समखौ जोङो जेब्ला आलु मा थैयो अब्लानो जोङो मिथियो जोंनि आलुआ बुरनो ज जाबाय होननानै जों बेबादि बिदिनो आलुखौ गायनानै ब गुरनायाव ला गुरनायाव लागै मोजाङै जोथोन लानांगौ बेनि उनाव जोङो आलुखौ गुरनानै बेखौ जोङो मोजाङै साफा खालामनानै न'आव लाबोनाय जायो बेनि उनाव जों बे फाननो हाथथाय बाजाराव लाङो आरो जोंना मोजां फाह मोजां मुलाम्फा मोननो हायो बेबायाददिनो जोङो आलु आबादखौ मावनो हायो द बिदिब्ला बिथां जोंनिया समाबो एसे थौबाय दोनथ'लायदो होनबा गोजोन्थों नोंथां